हो अ' नोंथांनिसिम फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो हरदोंमोन नों नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन ना औ बिदिब्ला ओ नोंथांनि ओ गामि एबा ओनसोलाव गोदोनि बायदिनो दाबो बिदिनो बाख्रि ओ-ओ लानाय आरो बिदिनो हाल जांख्रा जानाय ओ नेमखान्थिया दाबो दोङो नामा
औ औ दङ नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बि
औ औ हागोन नोंथां औ औ बिदि ओ हाल जांख्रा एबा बाख्रि गायसननायाथ' गोदोनिफ्रायनो जोबोर सोलिगासिनो आजै-आजौमोननि समनि फायनो बर'फोरा बिदिनो आबाद मावना जानाय समाव औ गायनाय फुनाय समाव ओ दासिमबो नुनो मोनो नो गोबां अखम थेवबो जोङो नफा न'नैखौ जों नु ओ बिदिनो हाल जांख्राया जोंनि ओ हौवाफोरनि हालुवाफोरनि ओ रंजानाय फोरबो ओ होनबाबो जोङो आइजोफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो नङा नङा होमबा नोंथां बिथांमोननि जोब था ओ बिदिनो दुब्लियाव फोथाराव मावनाय जोङो जोबथा बिदाय बिथांमोननि आबाद मावनाय माइ गायनाया जोबथा ओ गायखालि माइ गायखालि बिथांमोनहा जोबोद रंजायो दुब्लियावनो बिदिनो ओ जानाय लोंनाय जौ जुवा ओ लास्टाव जोङो लोंनानै बिथांमोना रंजायो बिदिनो लौरुफोरखौ बिथांमोना बिदिनो हालु नांगोलफोराव ओ बि बिदि बुनानै ओ थानानै जोङो रावफ्राव रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
जोबोर रंजाफायो बि बिदिनो लास्तआव ओ हाब्रुफोरखौ बि बिथांमोनहा होसोलाय होसोलाय जोङो फोनला नानै न'नि सुबुं फोरखौबो होसो जनाय होसोना फोननायबो जोङो जोबोर रंजालाय बाजालाय फोननाय जों नुनो मोनो जोबोद रंजानाय दिन जायो गोजोनो
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो ओ जोङो लास्ट समाव ओ गायखांनाय समाव जोङो मोनाबिलि समाव ओ बिथांमोना न' न'खरनि गाहाय एबा आइजो आइजो गाहायफोरा बिथांमोना बिदिनो खोथिया लानानै ओ बिदिनो सा सानजा ख नायाव दुब्लि खनायाव बिथांमोनहा दब्लायनि खनायाव बिदिनो खोथियाखौ जोङो ओ मुथा लानानै जोङो ओ जिं जिं बिदिनो गल खालामनानै जोङो गायनायखौ रोजा गायनायखौ नुनो मोनो बेनि जेराव थुनानै गसाखौ थुना होयो बिथांमोना
औ।
बिनि उनाव ओ बिथांमोना मोनसे आइजेंफोराव हाब्रु लानानै ओ बे गसा गसाखौ ओ गायना होनानै बिथांमोनखौ खर' रुजुनाय लाबोनाय नुयो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
खर' रुजुनना लाबोनानै बिथांमोनहा बेखौ बाथौफोराव बाथौ गुदि जिङाव बिथांमोना गायना होयो।
औ।
बिदिनो बर'फोरनि आगोलनिफ्रायनो जाखांबोननाय जाबोनाय नेम बियो।
नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बिब्दि बाख्रि लानाय एबा हा जांख्रा जानायफोरखौ दाबो नोंथाङा नुनो थांदों नामा नोंथां
नोंथां जोंनिथिं दासान्दि एसे खम दानिया आरो गुबुन गुबुन ओ मानसिफोरखौसो ओ बिदिनो लोब लोब लिंनानै खानसे खाननैयावनो फोजोबनाय जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां। ओ हेल' नोंथां खोनादोंना? औ ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओ गामि एबा ओनसोलावबो बिदिनि जेनेबा जोबोद खम जाबाय आरो बि- दि हाल जांख्रा जानाय ला जानाय बेफोरो औ ओ थिग बेबाय- दिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनियाथ' दानिया ओ आगोलथ' जोंनिया मोसौजोंसो हालेवोमोन नङा ओमबा नों- थां ओ थिग बेबायदिनो मोस- गुजों हलि मोसौआथ' जेनेबा सानसेयावनो बिगासे गाहाम ओ फोथार होनो हाया नङा होमबा नोंथां? बाथै बेायदिनो गोदोर गोदोर दे आरो जोंनिया मोसौजों सानसेयाव बिदिनो दब्लायसे दब्लायनै होयोमोन बिब्दिनो ओ न'- खरनि मानसिफोरानो जयै गायोमोन आरो नोंथां। बिदिनो गोबां फानलायोमोन थिगदा बिदिनो दा थ' गोदान मुगानि जुग जों जेब्ला टेक्टरजों हालेवो अब्लाना जोङो गोबां बिगा बिगा हाय-हालेवनो हायो आरो जों गोबां ओ मा- खासे हा होनानै गोबां ओ माखासे रुवानि लाबोनानै जों गायहोनो हायो। थिग बेबायदिनो ओ गोदोनि बायदि न'खरनि खेथि गायला आरो माइखौ जेन'बा हाखौबो माखासे होखांबा होखाबाय बि- दिनो रुवानि फोरखौबो माखासे लाब खाबाय गुबुनफोरनि बाय हाइजरा खामला लाबो थिग बेबायदिनो लो बिदिनो ग्लाम ग्लाम गायनानै ओ फोजोबनो सानो आरो खानसे साननायैावनो गोदोथ' गोबां सानलायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
गोदोथ' बांसिनानो बिदिमोन न'खरनि गायोमोन आरो जेब्ला जा सानखालि जों ओ हाल जांख्रा ओ जागोन बे सानखालि गामिनि गासैबो बोराय बुर- गै बिदिनो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो ज' ज' लोब लोब गायनो थाङोमोन बिदि हाल जांख्रा जानाय बुङोबाथ' जोङो जाखिनि हा दोङो बेखिनिखो गाय- खांनानै जेब्ला उम दब्लायसे दब्लायनै लास खा थायो बेखौ लास खालि जों गायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गायहैयो जिब्ला गायै गाहैयै सिगांफोरावथ' जेब्ला गायहैयो गायखांनायनि एसे। फोथा हाब्लानो बेयाव जोंनिया साय साहा सोदोब सहाय बिदिनो लाव दाउ बेदर बिदि होयोमोन नङा होमबा नोंथां। फोथाराव जिरायनाय। टाइमाव। औ। थिग बेबायदिनो बिदि लोंखांनानै आरो दसे गायखांनानै जोंनिया। जेब्ला गायखाङो अब्लानो जोंओ आलि जिङाव माइदांखौ दोनो नङा होमबा नोंथां। औ। थिग बेबायदिनो दोनखांनायनि उनाव जेब्ला माइ गायखाङो अब्लानिया जों जों बिदिनो हाब्रु फोनलायनायखौ नुनो मोनो। नंगौमोन आरो गोदो। ओ दा। थ' बिदिखौ नुनो मोना ओ आगोल गोदो गोदाय बुङोमोन जे जेब्ला ओ बिदि हाब्रु फुनलायनाया न'खरनि बिगोमाया गुबुनफोरखौ होनला बेयाव माइ आव थांफायो होनना। बुङोमोन आरो गोदोनि मानसिफोरा औ। बिब्दिनो ओ गोदो गोदाय नेमखान्थि दोङोमोन आरो। बिब्दिनो ओ गाय। थांनानै जेब्ला न'आव फैयो अब्लानिया गासैबो माइ गायहांखांनाय आरो खोथिया फुखांनायफोरखौ स्र' स्रिं दुगैस्रोम लोमस्रोम फैनो होयोमोन आरो नोंथां।
औ।
औ बेयावनो जेन'बा बोथिसे ओंखाम जाहोनो थाखाय बे बोथिसे ओंखाम जाहोनायाव जोंनिया गोबां रोखोमनि ओंख्रि मैगं ओंख्रि मैगं थाइगं जाहोयो आरो नोंथां। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव। बर'निया सबाय दं अनला खारै। बिदिनो सबायजों दाउ बेदर बिदिनो अनला खारैजों दाउ बेदर नङा होमबा नोंथां। आरो। गोदो गोदायनियाथ' लावजों दाउ बेदर बिदिखौ होखायोमोन आरो नोंथांखौ। फ्रायानो। औ दा बिदिनो रंजा बाजायै जोंनिया हालजांख्राखौ जायोमोन आरो गोदो। खिन्थु दा बिब्दि नेमखान्थिखौ आं नुनो थांला आरो नुवाखौनो बुंजायो नोंथां मानोना दानिया न'खरनि मानसिफोरा माइखौ गायनायखौ आं नुनो थाङा मानोना गुबुननिफ्राय हाजिरा खामला लाबो फैसा होननानै बिब्दिनो। जोबजासिम ओ गुबुननि मानसिफोरखौनो लाबोनानै हाजिरा खामला गायो आरो नोंथां। औ बिब्दि। ओ हाजिरा खामला लाबोनायफोर गायोबाथ' बिदि हालजांख्रा ओ थिखांनाय बिदि। हाब्रु फुनलायनाय बि दि नेम खान्थिखौनो नुनो थांला। जेब्ला। दानि मानसिफोरा थाब जोबनायखौसो नायो नङा होनबा नों थां माइ गायनायखौ। औ बेनिखायनो बेफोर ने अमखान्थिखौ आं नुनो थांला आरो नोंथां।
औ
औ थिग बेबायदिनो गोदो गोदायनि बायदि ओ बिदिनो नांगोलजों हालेवनायखौ नुनो थांला दाराय ट्रेक्टरजोंसो हालेवबो गासैबो उ गोदो ओ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि नांगोलजों हालेवनाय बायदि दानि हाफोरा बिबदि मोजां जाया आरो नोंथां। दा टेक्टरजों हालेवनाय बा बबेबा ट्रेक्टरनि भारा नाङो बबेबा नाङा नङा होमबा नोंथां औ गोदो‌ आरो ओ मोसौजोंनो जोबोद जेन'बा मोजाङै एवोमोन बेखौनो जोङो मैबो होयोमोन दाथ' मै होनायबो गैया नङा होमबा नों थां औ दाथ जानला मोनला जेनेबा ट्रेक्टरा बिदिनो एवनानै गालाङो बिदियाव ओ हाफोरखौफोरा मोजां जाया आरो गोदोनि बायदि दानि दा बिदि माइ जाया आरो नोंथाङा बुंनो थां थाङोब्ला गोदोसो बाख्रि बाख्रि माइ जायोमोन दाथ' गोबां रोखोम गोदान गोदाननि हासारुनो ओंखारदों नङा होमबा नोंथां ओ गोबां रोखो खोमनि माइफोरबो ओंखारदों गोदोनि बायदि गोदोनि माइफोरखौथ' दानिफोरा गायनो थांला आरो नों थां बिदिनो गोदान गोदान ओ खारानायफोरखौसो दानि मानसिफोरा गायनायखौ आं नुनो मोनदों।
औ
नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव दाबो मोसौजों हालेवनायखौ नोंथाङा नुनो थांदों नामा?
गोबां ओ गै-गैलाखौनो होनजायो नोंथां ओ जोङो ओ दासिमबो नुनो मोनो
औ
औ बिदिनो मोसौनि एवनायाव औ बिदि मोन-मोनफुरजासे एसे एवनानै बिदि दब्लाय हाथफ्लानि होनाय गायनाय माइआ साबसिन जायो नोंथां ओ दाथ' बिदिखौ थ जेसेबां हायो एसबां थाब जानायखौसो मानसिफोरा नाय नङा होमब
औ नंगौ
नोंथांनि ओ जागायावबो एवना एवला नोंथां बिदि
औ बुंनो थाङोबाथ' जोंनि गामि एबा ओनसोलाव बिबदि आं मोसौजों हालेवनायखौ नुनो थांला आरो नोंथां, दानियाथ' मो सौजों हालेवनाय माने मोसौ हालुवाखौ नुनो थांला आरो न खरफोराव। ओबाय ओ ओ हालेवनोबो हालेवलाबो नालाय बेजों बिदिनो जोंनि दानिया बांसिन मोसौ गायखौसो फिसिनाय नुनो मोनो। जाहाथे बे मोसौ गायनिफ्राय जों गाइ खेर मोनजायो। साहा लोंनो हायो। बिदिनो जों बे गाइखेरखौ फाननो हायो आरो गाखिर मैखि खामनानैबो जों फाननो हायो। नङा होनोबा?
औ नंगौ।
आरो मोसौवा जोंनो बोसोर बोसोर फिसाबो होयो गाइखेर होबाय थायो नालाय बेनिखायनो दानिया ओ आं मानसिफोरखौ बारा मोसौ हालुवाखौ फिसिनाय नुनो थांला गोदोसो जोबोद गोदो जेन'बा गो गोदो गोदो मोसौ हालुवा फिसिनायखौ नुनो थांदोंमोन दा आरो बिब्दिखौ आं ओ नुनो मोनाखै आरो दानिया मसौ गाइखौ बेखौ आं फिसिनायखौ नुनो मोन्दों। औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा नङा होमबा नोंथां नोंथांजों आं उम हाल जांख्रा एबा ओ बाख्रि लानायनि ओ बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'निसै